हेलौ
खोनादोंना आब'?
औ खोनादों दे।
मा खालामगासिनो आब'आ दा?
दङ ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो फंबाय।
आं आब'जों माखासे एसे टपिकफोर लानानै एसे गुवारै रायलायनो सानदोंमोन आं आब'जों आब'आ दा फ्रिबा एसे रायलायजागोन ना?
रायलाय जागोन दे जेबो उसुबिदा गैया।
औ दा आब'आ जोंनि बर'नि माखासे जानाय लोंनायफोरनि सायाव जे बर'फ्रा मा मा जायो। मा मा माबायदि माबायदि सङो एबा बर' बर' न'खर एबा बर' माहारियाव सिनायजानाय माखासे ओंख्रिफोरनि सायाव आब'आ एसे फोरमायनो हागोन नामा? आरो बोरै बोरै सङो एफोरखौबो फोरमायनो हागोन नामा आब'वा एसे मा मा ओंख्रि? ख्रि जायो बर'फ्रा।
औ हागोनदे ओरैनो बर'नि। ओंख्रि होनबाथाय जोङो डाइरेक्ट माने फैबा। गुबैयै अनला ओंख्रिखोनो। हमनाय जायो उनजा अनलाजों दाउ अनलाजों साम' आरो सबायइ खारै दाउ बेफोरबायदिनो जेरै अनला ओंख्रिखौ जेनोबा दाउ बेदरफोरजों सङोबा नोङो दाउ बेदर बेखौ दाउखौ बुथारनानै लाखानानै इफोरखौ फो साबनानै लानानै दाउ एवबाय एवना माने उनावहाय बे दाउ बेदर गोदौबाथाय अनला खौ उन देबाय। अनलाखौ माने माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो बाद माइरंखौ फ्राय देनानै ओमफ्रायो उनावहाय बे बेदरजों संगोन नालाय नों बे दर एवनायाव बेदरा गोदौखाबाय नालाय एरनानै होबाय आरो जे बिदिनो खारै बायदिसि सिना गासिबो नांगौ मुवाफोरखौ होजोबनानै
औ
साम'खौबो मोजाङैनो साम' साम'आबो बिदिनो एखे एखेयावनो थाङो आरो। जेनेबा साम'खौ खनना लाबोबाय ओमफ्रायो इदिनो हरसेसो सोमना दोनबा लेथ्रा मोजां गाज्रिखौ खारहोनानै ओमफ्राय दानबाय दाननानै सुस्रांनानै एव स्रोनानै बिदिनो गोबाव आरो अनलाखौ इदिनो उरफिनबाय आरो।
औ
आरो बुंनो थाङोबा सबाइ ओंख्रि दङ' जोंनिया बेथ' बुहुद गोथाव जायो। सबाय ओंख्रि होनबाथाय बयनिबो आंगो सै होनजायो ना? सबायजों दाउ सबायजों दा सबाइखौबो बेबायदिनो सङो जेनबा दाउफोर खौ दाउफोरखौ एवनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय सबाइखौ फार्स टाइम एवबाय एवनानै उनना लाबाय आरो। उना लानानै जे सोरबा बाय दिबा एसे गोथाव जागोनदां होननानै ओमफ्राय देबावो आरो देनानै बे थानाय बाखुलि इसे गोथां गोथां बेफोरबायदि गोथां गो सोम थायोना। एफोरखौ खार साफा खालामनानै माबानानै लायो आरो ओमफ्रायो उनाव रुबाय सबाय रुग्रोयो आरो। खारैजों खारैजों रुगोर नानै ओमफ्रायहाय लासैयै बेदरखौ बेदर एवखना दोनखानाय बेदरखौ होसनानै बेजोंनो संसिगोन आरो।
औ औ औ
ओमफ्राय दुनदियाफोर थाबा दुनदियाफोर होबाय गंगार दुनदियाफोर थाबा दुनदिया होबाय। माने गोथावै बेफोरबायदिनो संबाय आरो।
औ औ
ओरैनो बर'वाव बिराद गोथा थाव मोननाय मा होनो ओ सबाइफोरनिफ्रायबो फोरजोंबो संजायो एमफौफोरबो। जोंथ' जोंनि बर' फ्राथ' एम्फौ फिसियोना।
औ औ
बायदिसिना मा होनो दंफां एन्दा दंफांदों फिसियो नामा एम्फौखौ
औ औ औ नंगौ नंगौ इन्दि बिलाइ।
ओं इन्दि बिलाइ गा इन्दि बिलाइनि खायफा गाम्बारि बिलायजों फिसि
औ औ।
एम्फौ ओंख्रि संनाय आरो खांख्राइ ना खननानै जानायाथ' जोंनि बर'नाव थाखायोआनो। दंखायोआनो गोदोनिफ्रायनो।
दा बेफोरखौ बुंनाय थाङोबाथ बर'नि ओंख्रि हिसाबै जोंनावथ' गोबां दं दा आब'आ होननाय बायदि। ना दागिरिजों बुंनो हायोलै जोंनाव बेफोर ओंख्रिफ्रा मोनफा मोनफा बर'जों बर'नि बर' सुबुंनि आखाइजों बानायजानाय एबा सोरजिजानाय मोनफा मोनफा ओंख्रि जायखौ जों जोङो गोदोनिफ्रायनो बानायबोगासिनो बर' बर' माहा औ औ खरस सुबुं माहारिफ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ संबोगासिनो दङ जाबोगासिनो दङ गोदोनिफ्राय लानानै दासिमावबो गोबां जाबोनायखौ नुगासिनो आरो दासिमबो जाबाय थानायखौ संबाय थानायखौ जों नुबाय थायो जों संबाय थानायनि जाहोना बेनोदि जोङो सोरनिबा न'खर नख'राव जुदि जोङो सबाय ओंख्रि साम ओंख्रि एबा नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि संनाय नुयोबा जोङो बे न'खरखौ बर' बर' न'खर होननानै जोङो रोखा फोरमाय थि मोनो आरोखि दा बेनो आरो औ साननानै लानो सानना लानो हायो दि बे नख'रा बर' बर' न'खर। दा जोंना बेफोरखौ संनायनि बो माखासे गोबां गोलाव गोलाव प्रसेस दङ बाहागोफोर दङ संनायनि बेफोरखौबो जोङो फोरमायनो हायो एबा जोङो बिदिन्थि महरै फोरमायनो हायो जेरै जोङो नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि बेफोरबायदिखौ संनायनि माखासे गोलाव गोलाव प्रसेस दङ जायफोरखौ जोङो बेफोरबायदि प्रसेसनि गेजेरजों जोङो फैबोनानै संबोनानै मोनसे ओंख्रिनि महर होयो जेरैबायदि जोङो नारजिजों अमाखौनो जोङो बुंनो हायो जे जोङो नारजिखौ जोङो नारजि खालामनो थाखाय जोङो फाथो आरि जोङो फाथो फाथोनि फार्स्ट गिबियै फाथोनि फाथोनि आबाद जोंनियाव खालामग्रोनाय जायो बिनि उनाव जोङो फाथोखौ खा खागोर नाय जायो। खानानै जोङो गोबाव समनि थाखाय फोराननानै दोननाय जायो। गोबाव समनि उनाव। फोराननानै फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला बे रानजोबो अब्ला जों बेखौ नार्जिनि महर होयो नार्जिनि नार्जि होननानै मुं होयो जेरै जोङो फाथोनिफ्राय नार्जि बेखौ जोङो नाम होनाय जायो बेबायदिनो जोङो बेनिफ्राय जोंहा संनायनि फालायाव गोलैयो जेरै जोङो बेखौ संनायनि फालायाव जोङो नार्जिखौ जोङो नाग्लियो एबा जोङो अरफ्राव हांनानै सोरबा बायदिया नाग्लियो बेनिबो मोननै मोनथाम आदब खायदाफोर दङ जेरैबायदि सोरबा बायदिया नार्जिखौ बांसिन अरफ्राव एबा सान्दुंफ्राव फोराननानै जोङो आखाइजों सिफ्लेनानै जोङो सङो आरो बिनि बदल जोङो सोरबा सोरो सोरबा सोर सोरबाया दैयाव रुनानै जोङो साग्लिनानै जोङो गेब्ले होजोबनानै जोङो
औ उम नार्जि दोलो जानोबा नोङो हरसेसो सोमना दोनग्रोखाथारनांगौ आरो हरसेसो सोमना दोनबाथाय आराम रुयो। ज दा नारजिखौ जाना ओमफ्राय नारजिखौ रुनानै लाग्रोननो हायो ब गोबावजासो गोबावनो।
औ नंगौ नंगौ। बेफोरबायदिनो मोनै औ औ बेफोरबायदिनो मोननै मोनथाम खा आदब खायदाजों जोङो ओंख्रि संनो हायो आरोखि नारजि ओंख्रिखौ जेरैबायदि बेफोरनो गेब्ले होनानै जोङ माबायो औ औ औ। नंगौ । दा आरो जोंहा जोंनि बर'नि मोनसे मेहेर गोनां ओंख्रिफोर दंबावो जेरै नाफाम होननानै बुङो जों जायखौ। नाफामखौबो जोङो बेफोरबायदिनो जोङो गोलाव प्रसेस खालामनानै जोङो संबोयो जाबोयो दा आब'आ फोरमायनो हागोन नामा एसे नाफामखौ बोरै खालामो माबायदि खालामो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नाफामखौ माने जेरै नाखौ नाफोरखौ गुरनानै लाबो अ नायबा सारनानै बा बायनानै लाबोनायखौ लाबोबाय ओमफ्राय लाबोनानै फोसाबनानै खिफोर बायदिसिनाखौ गारनानै फोरानना दोनग्रोनाय जायो आरो फोराननानै रानजासिम दोनबाय रानजासिम दोननानै बेखौ बेखौहाय उनाव था ह गोसोमफोर बा थास' रु दालि बेफोरबायदि बिसंफोरजों देबाय ना गोरानखौ देग्रोना लाबाय ना गोरानखौ देखांनानै उनावहाय थास'खौ देबाय आरो थास'खौ देखांनानै मोननैजों लगायनानै सोरबा बायदिफ्रा दा इदिनो औवा हासुं दाननानै औवा हासुुंआव सोनानै दोनबाय गोरा मारि होथेनानै जाहाथे बार हाबा। बार हाबनानै गाज्रि जायो बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो सोरबा बायदिफ्रा भयामाव दोनो। सिगांनिफ्राथ' माने बां बिनो औवा हासुङावसो दोनोमोन। औवा हा अ गेब्लेेजासिम दोनखाबाय ओमफाय उनावहाय एसे गोबावै मास मोनसे इदिनो गोबाव समसिम दोननानै माने। जेब्ला गेब्लेनानै जेब्ला बियो फेसेवबाय आरो फेसेवनानै। जेब्ला बिनि मोदोमनाया ओंखारगोन अब्लाथाय जाबाय आरो सोरबा बायदि बाथोन जायो ओमफाय बायदिमैया ओंख्रि बाबो एसे एनै होलानानै बांसिनानो होनोबा नाफामखौ बाथोन जायो आरो नाफाम बा थोन जोंनि बर'नि आंगो
बर'नि सिनायजानाय एंगारहायि बर'नि। ओंख्रि होनानै सिनायजानाय मोनसे।
ओं बर'नि नाफाम बाथोन। जेनेबा ओंख्रियावबो जानो हायो। बाथोनाव थांबाय आरो ना। ना बाथोना बर'नि। उम।
दा बेफोरबायदिनो गोलाव प्रसेसजोंं ओं गोलाव प्रसेसजों बानायबोयै बानायबोयै। जों मोनफा मोनफा स्टेफ बाय स्टे बानायबोयै बानायबोयै नाफामनि महरखौ होनाय जायो आरखि।
औ।
आब'आ इस
बेफोरखौ माने इसे।
औ दे बुं दे औ दा आब'या इसे फोरमायबावनो हागोन नामा माखासे ओंख्रिफोर दा जोंनाव दंबावो जेरै अनला ओंख्रिफोर दंबावो जेरै नारजि ओंख्रिफोर दंबावो सबाय साम' दंबावो जेरै बेफोरबायदिनो माखासे। बेफोरखौ दोननानै जोंहा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा माखासे बर'आव माखासे आबाद मावनानै जोङो माखासे मैगंफोरखौ जोङो न'आवनो खेथि खालामनानै जायो जेरैबायदि जोङो लाइ लाफा दुन्दिया आलु भिन्दि बेफोरबायदिखौ जोङो न'आवनो गायनानै जायो दा बेफोरबायदि गायनायफोरखौ नोंसिनिथिं गायगोन ना गाया एबा माबायदि गायो माबायदि जायो माबायदि माबायो अबे अबे जायगायाव गायो दुब्लि फोथारफ्राव गायो ना मायाव गायो बेफोरखौ इसे फोरमायनो हागोन नामा आब'आ?
औ बेफोरोथ' इसे जायफोरा हा खालिया हा खालिनि बिबांफ्रा गोबां थायो बेफो फोर माने गोबां मावो न'नि न'नि बारि । दुब्लिफोराव बिदिनो लाइ लाफाफोरखौथ'। गासिबो लाय लाफा बेगरफ्रा थ जोलैप बाय जोलै माने बोसोरै बोसोरै थाखायो नालाय। ओमफाय न'फ्राव फोनानै लायो आरो। फोनानै दोनो आरो बेफोरखौ।
औ औ।
फोनानै बेफोरखौबो बोथोरजोंसो बेफोरबो बोथोरजोंसो लोगो जायो नालाय। फाय जेनेबा मालाबा समाव खारै जायो मालाबा समाव मैद्रु जायो । ओमफाय मालाबा अनेक ओंख्रिफोरजों लगायनानै जायो आरो बेफोर लाय जेरै लाफा मुला ओमफाय ओ अनेकथा मैगं फोयोना जों बरफ्रा जोंनि बरनि जानो मोजां मोनो बेफोरखौ
औ औ नंगौ नंगौ जोंहा बोथोरजों बर माहारि होननाय लोगो लोगोनो जोंहा बोथोरजों सोमोन्दो थानानै गोबां आब बाद मावनानै इफोरखौ जायो जेरै मोस मेसें बोथोरनि आ मेसें बोथ थोरनि आबाद दैज्लां बोथोरनि आबाद बेफोरबायदि बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै माखासे गोबां आबादफोर मावनानै बर हारिया जा फायो आरो दा बेखिनियानो आरो दा आबआ बेखिनि टाइमखौ होनो हाना नि थाखाय आबनिसिम गोजोननाय थाबाय ।
अ
दे होमबा ना आब
औ दे